औ औ खुलुमबाय नोंथां औ।
बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
अ नोंथाङा आंनि गारांखौ रोखायै खोनाहैदों दा?
औ औ खोनादों नोंथाङालाय आंनिखौ?
अ आंबो रोखायै खोनादों दे।
औ औ औ।
दा आङो ओम जानाय लोंनायनि सोमोन्दै माने रायज्लायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा माबाफोर असुबिदा दं नामा बे आयदानि सायाव?
गैया नोंथां दे सावरायजागोन।
अ दे अब्ला आं नोंथांखौ जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ औ औ औ।
दा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ सुबुं माहारिया ओ थांनानै थानो थाखाय एबा आ जोंहा गोग्गो देहायै थानो थाखाय जोंहा बायदि रोखोमनि ओ जानाय लोंना जाना लोंनानै जोंहा थांना थानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? ओ। ओ दा बे रोखोमैनो जोंहा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोंनि ओनसोलाव बांसिनैनो ओंखाम जानानै थांना थायो नालाय थिग बेनिखायनो जोंहा ओंखामखौनो बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओंख्रामजों बायदि रोखोमनि ओ मैगं थाइगं‌ ओ बेदर ना बेदर बायदि रोखोमनि ओ जोंहा ओ जामुं जानायखौ जों जों नुनो मोनो जानाय लोंनायनि बिथिङाव नङा होमबा नोंथां? दा बे रोखोमैनो जोंहा जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंहा माइ आबाद मावनाय जायो न'आवनो जोंहा आबाद मावनानै जोङो जानाय लोंनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव। दा बे रोखोमैनो जोंहा माइ आबाद मावनानै जों न'आवनो जानाय जायो थिग बेबादिनो बेनि अनगायैबो जोंहा बायदि रोखोमनि गोथां मैगं थाइगं आ फोरखौ जोङो न'आवनो आबाद मावनानै एबा फसल दिहुननानै जोंहा जानायखौ जों नुनो मोनो, जेरैहाय ओ न'खरावनो न'आवनो ओ हालेवनानै ओ रासायनि रासायनिक हासार बाहायालाबासिनो ओ ओ मोसौ बोरमानिफ्राय मोननाय जा जिबियारि हासार बेफोरखौ बाहायना नै जोंङो बायदि रोखोमनि गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ ओ मोजां रो खोमै आबाद खालामनानै जेबो ओ रासायनिक हासार बाहायालाबसिनो जोंङो ओ आबाद मावनानै जोंङो न'आवनो जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेनि अनगायैबो जोंङो जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंहा आरो जोंङो बुंबावनो हायो जेरैहाय ना बेदर ना बेदरखौ होनना बुंङोब्ला जोंहा जों जेरैहाय जोंङो ना बेदरनिफ्राय बायदि रोखोमनि एबा बायदि बिबांनि जोंङो प्रटिन एबा भिटामिन्स मोननो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंहा ओ दाउदैनिफ्रायबो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ प्रटिन मोननो हायो जेरैहाय गाइखेरनिफ्रायबो जोंङो गाइखेर लोंनानै गोबां बिबांनि ओ सावस्रियाव हेफाजाब मोननो हायो बायदि बायदि रोखोमनि दा जोंहा जानाय लोंनायनि बिथिङाव जोंहा जोंनि देहा खहा जानाय होनोब्ला जोंहा जा आबाद मावनायफोराव जा रासायनिक हासार बाहायनानै जोंङो आबाद मावनानै जों जाय आबादनि फसल खौ जों जायो बे जाय जोंनि देहाया ओ बांसिन एबा ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंङो रासा यनिक हासार बाहायालासिनो जिबियारि हासार बाहायनानै जों जानाया गाहाम मानो होनोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो गेदेर गेदेर आ थिखाल बेराम जाबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय सुगार डाइबेटिस मेरे लिया बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा जानायखौ नु जानायखौ जों नुनो मोनो बेराम थिग जिहेथु जोंहा जानाय लोंनायजोंनो खाय से बेरामफोरा जाहैयो नालाय थिग बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनायखौ साखोन सिखोनै ओ लाखिनानै जानांगौ हानायमानि नंङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो जोंङो सम बायदियै जानाय लोंनायखौ खालामनांगौ थिग बेबायदिनो जोंहा मोजां मोजां जामुंफोर जानांगौ मोजां मोजां फिथाइ- सामथाइ जानांगौ मोजां मोजां ओ फिथाइ सामथाइनि रोसि लोंनांगौ नंङा होमबा दा जोंहा आरोबाव बेनि बेलायावनो बुंङोब्ला जोंहा आथिखाल जानाय लोंनाय बुङोब्ला ओ जों नुनो मोनो ओ टाउन सोहोराव आथिखालनि जा गोनोखो मुगा जेरै फासथा सावमिनओ फक करा‌ मम बायदि बायदि रोखोमनि जामुं जों अर्डार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङाब्लाबो हाथाय बाजाराव थांनानै जों जाहैनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनो जों जानानै जोंनि देहाया गेस बायदि रो खोमनि बे खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो औ
औ औ औ
थिग बेबादिनो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय जोंङो ओ आथिखालनि मुगायाव इन्टारनेटनि जोहै एबा जानबुंनि जोहै नआवनो जिरायना थानानै जोंङो बिहरनानै जानो हानायनि राहाखौबो जों जानाय लोंनायनि राहाखौबो नुनो हायो नंङा होमबा नोंथां
थारैनो नोंथां थारैनो थारैनो
बेबायदिनो जोंहा जानाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमै जानो लोंनो हायो बायदि रोखोमै बायदि आदब खायदायै जोंहा खालामनानै जों जानाय लोंनाय खालामनो हायो बायदि बायदि दा नोंथाङाबो आंनो एसे जानाय लोंनायनि फारसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो हागोन नोंथां औ दा नोंथाङा जि बुंदोंमोन थारैनो दा जोंनि बर'नि गुबै आदारा ओंखाम दा ओंखामनि अनगायैबो गोबां ओंख्रिफोर दं जोंनि गेजेराव गोबां जाग्राफोर दं आं दा बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे बुंबावनोसै नोंथां दा जोङो बुङोब्ला ओ जोंनाथ' बर'आव गोबां सानथ्र हायै ओंख्रिफोर दङ' दा बे बेफोरनि गेजेराव आं मोननैससे बुंना होनोसै नोंथां। दा जों बुङोब्ला जोंनि बर'नि गुबै नाफाम गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोगासिनो दङ' दा बेखौ आं एसे बुंनि बे ना फामा जाहैबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि खाथि खालानि दैमा दैसा एबा बिलोफोरनिफ्राय ना गुरना लाबोनानै बेखौ जोङो मा होनो ओ दोनहाबनानै माने हांनानै माने दोनहाब ना बायदि बायदि मस्ला मस्लि बा ओ बानलु सामब्राम बेबायदि लगायनानै थाव गुबै लगायनानै बानायनाय मोनसे जोंनि जाग्रा बर'नि एंगार हायै मोनसे दा जों बेखौ सानफ्रोमबोथ' बा जानाय नुनो मोना अब्लाबो जों एंगार हायै मोनसे बाहागो जोङो मालाबाफोर फोरबोफो फोर जायोब्ला बेफोरखौ जायो बेबायदि आरो बेनि उनाव जोंना फैयो अनलाजों दाउ बेदर जोंनिया औ अनला आरो दाउ बेथ' आरो मा बुंनो जोंनि खुगायावनो फैखायो माने बे बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला डाइरेक बेफोरसो फैग्रो खायो। दा जोंना जोंनि अन गुन्दै देग्लिनाय माइरंनिफ्राय अन गुन्दै देग्लिनाय बेनिफ्राय जोंनि न'निनो फिसिनाय दाउ गोदानाय आरो जोंनि थालिर बिफ फांनिफ्राय दिहुननाय खारै बेफोरखौ जों बाय ना अनलाजों दाव संनानै जायो आरो जोबोद मोजाङै। दा आरो जोङो फैबावोब्ला बिथिं फैयो साम'जों सबायजों साम' दा बेफोर बो जोंनि खुगायाव माने गिबि फैग्रोनाय ओंख्रिफोरनि मुं दा जोंनिया बर'फ फोरा दैमा दैसाफोराव एबा जाम्फै फुख्रिफोराव जों थांनानै खनहैनाय साम' बेखौ लाबोनानै बिनि उननि बाहागोखौ दाननानै बिनि ओ मा होनो बेखौ बोखानानै मा होनो बेखौ
औ
दाखोनखौ बोखानानै बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय यो साम ओ खारै आरो जोंनि सबाय जोंनि आबाद थिलिनिफ्रायनो दिहुननाय सबाय बेखौ लगायनानै संनाय जोंनि मोनसे एंगार हायै जाग्रा सबायजों साम' बे जाहै
औ औ
बेनि उनाव जोंना फैलायबाय अमाजों नारजि दा जोंनाबो नारजि जिया मा होनना बुङो फाथो फाथोखौ जोंना जोंनि न'निनो आबाद थिलियाव माने न'खरनिनो ओ गार देनाव माने
औ
ओ फोनानै जोङो दिहुननाय मोनसे गोथां मैगं जायखौ जोङो फोरानोब्ला नारजि जायो। आरो जोङो जुदि बे गोथांखौ गोथाङै जायोब्ला जोङो फाथो मैगं जाहैबाय दा बेखौ जोङो अमा बेदरजों एबा अमाखौ फोराननाय गोरानजों जोङो सङोब्ला जोंना ओ नारजिजों अमा जोंना मोनसे एंगार हायै ओंख्रै फैलायबाय दा बिनि उनाव आरो जों फैबावब्ला बिथिं मैथाजों ना दा जोंना मैथायाबो न'नि बारियावनो फोनाय मोननाय मोनसे मैगं जाहैबाय बिनिफ्राय नायाबो जोंनि न'नि फुख्रियावनो फिसिनाय ना मालाबा सारब्रबनानै लायबाय मैथा खौ खाब्रबना लायबाय बेनि उनाव मायबा माबि ओ सामब्राम बानलु होनानै मोजाङै संबाय मोनसे गोथाव ओंख्रि जालायबाय जोंना मैथाजों ना बेबो मोनसे जोंनि एंगार हायै बेनि उनाव जोंना फैलायबाय ओ मा होनो लाथा एम्फौ लाथा एम्फौजों जोंना सिंग्रि बिखि संनाय मोनसे हुदा दङ बेनि अनगायै जोंना गुबुन गुबुन जों संबावो दा जोंना लाटा एम्फौया बो न'नि मा होनो गामिनि आइजोफोरा एबा आबै आबौ आबैमोना आयं मोना बिसोरो गामि गामि इन्दि बिलाइ खाारथिंनानै एबा खारौ
औ
मा होनो बे बिलाइखौ खाथिंनानै बेखौ फिनाय फिसिनानै मोननाय जोंनि बे लाथा एम्फौ बेजोंबो जोंना संनाय मो मोनसे खाजा बेबो जोंनि बरनि एंगार हायै बा ओ जाग्रा जाहैबाय बिनि उनाव फैबावोबा बिथिं जोंनिया आरो सामनिनो गुबुन गुबुन जोंनिया ओंख्रिबो थाबावो सामखौनो जों सबायजोंल संबावा जोंङो सामखौबो आरो गुबुन गुबुन जेरै जारि जेरै हाग्रानि मैगं थाइगंफोरजोंबो जों संनानै जाबावो। बेनि उनाव आरो सामआआबोथ गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां। दा जोंना दैमायाव थाग्रा सामफोरा गुबुन जायो जोंनि फुख्रिफोरनिया गुबुन जायो बेबायदि आरो दा बेखौ सामखौ एंगारनानै जुदि जों आरो फैबावोब्ला मा होनो बेखौ खैजिमा बिदैनि खाजा माने जाग्रा बेबोथ जोंनि मोनसे जोबोद एंगार हाथावथारै मोनसे जाग्रा जोंना बैसागो सम सफैब्ला जोंनिया अखाफोर दान खोमसियाव जोंनिया दान खोमसिनि अखानायै दान्दा लायै लायै हाननानै नङाब्ला सोरबा बिफां गाखोनो गोरोङा गाखोबाय बेवहाय जोंना गोबां खैजिमाफोरजोंबो अरजाबाय अरजानानैबो जोङो बे खैजिमा बिदैखौ दैयाव सोमनानै बासिख' बासिख' जोबोर खस्थनि गेजेरजों मोननानै बे जोबोर गोथाव खाजा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो
बेथ जों एंगारनो हाथारा ओरैबायदि जे जोंनि जाग्रा बेफोरो बिनिफ्राय आरो फैलायबाय ना खर' संनाय ना खर'नि ओंख्रि मालाबा मालाबाथ जों ना खिखौबो जाबावोसो नङाहोनबा नोंथां औ ना बिदैखौबोथ जाखायो। बिनि उनाव आरो जोङो अनलाजों दाउआव जोङो जुदि दाउखौ बोखारनानै जों अनला गोजा संना जायो मालाबा जोङो औ बेदर जायालासेनो मालाबा जों अनला खारैल' जायो आलु होबाय सयाबिन होबाय बिनिफ्राय मायबा मायबि होबावबाय होमबानो जालायबाय अनला ओं ख्रै बेनिफाय आरो जोंना फैबावलाय गोखा गोखै जायखौ आरो जोङो जायोलाय बैसागो बोथोराव मोसौ थुखैखांनानै जालायबाय जोंना गोखा गोखै ओंख्रि दा बिदिनो जों सानथ्र'हायै ओंख्रि दों आरो बुंनो थांब्ला आरो नारजियावबो जों अमाजों सङालासिनो नारजि गोजाबो संनाय आरो जोंना औवा मेवाइखौथ' बुंनो नांला इनिफ्राय आरो ना गोरान आरो जौ बिदै
जौ बिदै